औ ओं। खोनादों नोंथाङा माबाफोर मावदों नामा?
दा जेबो मावाखै मा थ'वाखै दे।
औ होमबा नोंथां जोङो मोन मोनसे बाथ्रा सावरायलायनायनि। औ रायलायनो हागोन ना नोंथां ओं ओं जोङो ओं जों दा। ओ मोनसे ओ इन्टारनेटनिखोनो रायलायनोसै। रायलायनो हागोनना नोंथां बेथ' इन्टारनेट औ बे ओ बेथ' जेनेबा। औ रायलायनो हागोन दा ना? रायज्लायनोसो मोन ओ इन्टार बेयो मोनसे जोबोद गिदिर प्लेटफर्म नङा होनबा
औ
बिनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो
अ इन्टारनेट इन्टारनेट होनोबाथ मा मानि इखो ग्लबेल होनना बुङो जायखो इन्टारनेट ओ
आ
माने इन्टारनेट होनोबाथ फुरा माने जों जि माने नायनो गोसो जि इनफरमेसनानो जा नोङो जि गोसो आरो ओ बेख खोनो जोङो खालामनो हायो बेयाव बहाय ओम फरायनो हायो आ बा नोंनि देट ताफोरखौ बेवहाय दोनथुमनो हायो नों जुदि माबाफोर जुद दि बुजियाखैबा बेयाव बहाय बुजिना हायो बेबायदि माने गोबां माने खामानि मावनो हायो आरो
ओं
ओ जायगाफोर नायगिरनायावनो होन बा जों लकेसन दिहुननायावनो होन बेफोरबायदि गोबां नि मावनो हायो आरो बेवहाय माने गोबां गिदिर गिदिर खामानि मावनो हायो
औ औ एसे फोरमायनो हागोन नामा मा जेनेबा गिदिर गिदिर खामानिफोरखौ
गिदिर गिदिर खामानि मावो होनोबा बे जेनेबा बे माबाफोरा बे ओइ पुलिस मिलिटारिफोरा बा जोंनि ऐ इण्डियान फर्स जोंनि जि हादोर रैखागिरिफोरा ओ जेनेबा बिनि गेजेरजों ओ आ जेनेबा हादोरखौ सोरबा सुथुरफोरा एटाक खालामबाय नामा? बे जोङो बे नेटनि गेजेरजों नेटनि थ्रुयै माने बेखौ मा होनो बे खौ आं बुंनो रोंला बेखौ।
बेजों औ बेजों माने मोनसिगोन आरोना औ औ औ।
दा बिनि अनगायैबो ओ माखासे खामानि मावनो हायो जों बेफोरखौ मिथिसि मिथिस'आ आरो जों बेफोरखौ एसे एसे मिथिगौा औ
रो नेटनि गेजेरजों ओ इनकामफोर खालामनो हानाय मोनसे बेब'स्थाफोर दं नामा?
औ नेटनि गेजेरजोंथ' इनकामबो खालामनो हायो नेट नि गेजेरजों
औ।
ए ससियेल मिडियाफोरा ना ससेयेल जेरै फेसबुक होन इउ टुब होन जेरै फेसबुक फेसबुकआबो नेटजोंसो जायो नङा होनोमबा जेरै जों फेसबुक सालायनानै
औ।
ओं बे फेसबुक सालायना नि गोबां मानसिफ्रानो माने ओं रां खामायगासिनो दङ'। आरो। बे माने। इउटुब सालायनानै। गोबां माने रां खामायनायखौ जों नुदों आरो दा बेनि अनगायैबो बे सेयार बे सेयार मार्के केटनि खोथाखो जों बुंजायो। दा सेयार मार्के केटफोराबो माने बे नेटनि गेजेरजो सो माने सालाय जायो दा बेफोरनिफ्राय जों बुंनो हायो आरो नेट नि गेजेरजों जों गोबां रांबो खामायनो हायो आरो
ओं
होमबा गोबां जेनेबा मबाइ ओ इन्टारनेटजों गोबां जोङो। ओ
औ रोंङैखौबो रोंनो हायो आरो बेखौ जों जुदि ओ जोंनि फरायसाफोरनि खेथ्र'आव फरायसाफोरनि खेथ थ्रआव ओ बुंनो थाङोब्ला बेयो जोबोद मोजांबो आरो जोबोद माने गाज्रिबो।
ओं
बेलायाव बुंनो थाङोब्ला। बेखौ माने माखास जे जों नुनो मोनो माने फरायसाफ्रा माने गाज्रि खौसो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरो आरो माखासे माने फरायसाफोरनिफ्राय जों खोनानो मोनो जायफोर रायसाफोरा माने साक्से जादो दा बिथांमोननिफ्राय जों खुगानिफ्राय खोनानो मोनो आं नेट बाहायनानै बा ओ इउटुब बाहायनानै बा इउटुबाव नायनानै बा नेटआव नायनानै आं माने ओ माने माबाफोरखौ मोनदों। बा गियानखौ मोनदों आं बेनिफ्रायसो माने फिथाइ खौ मोजां फिथाइखौ मोननो हादों। बिदि माने खोनानो मोनो आरो थ' औ दा बिदिब्ला जों बुंनो हायो थारमाने नेटआ आ नेट होननाय जिनिस दा बे मोजांबो आरो गाज्रिबो। जुदि मोजां खामानियाव बाहायोब्ला मोजां जागोन गाज्रि खामानियाव बाहायोब्ला माने गाज्रि जागोन आरो। मोननै जायखिजाया ओ मुवा बेसादफोरानो मोननै माबा बिजों मोननै बिथिं थायो। मेरिटस बा दिमेरिट। ओ थ' जोंनि बे ओ बे इन्टारनेट होननाय जिनिसा बो बे मोननै बिथिं आरो मेरिटस आरो डेमेरिटस उम
होमबाथ' नोंथांनिफ्राय जों माख खासे बाथ्रा मिथिनो मोनबाय।
औ औ औ आरो बिदिनो ओ गोबां दंबावो। जोंनि बे ओ आथिखालाव थ' जों गोदो माने नेटबो गैयामोन बेबायदि जों मबाइलखौ नो माने जोङो उन्दै समावथ' जों मबाइलखौनो ओ नु फोराखैमोन नेट बा फेसबुक होनोब्ला जों मा फेसबुक ओ गुगोल होनना बुङोब्ला मा गुगोल ओ मा नेट बेफोरखो जोंङो मिथिना मोना मोन आरो बेनिखायनो जों जि फरायफुबाय थानाय समाव जों फरायफुबाय थानाय सम समाव बेबायदि बांद्राय जों सुबिदाखौ मोननो हायाखै। आंथ ओ जों जेरैबायदि जोंङो नटस कालेकसन खालामनाय जों माखौबा बुजियैखौ बुजि मोननो थाखाय दा बेफोरखौ जों बिदाखो मोननो हायाखैमोन आरो ओ दानि जि निउ जेनेरेसन बे गथ'फ्रा बेफोरखौ मोननो हाबाय गथिखे ओ रिजाल्टआबो जायना मोजाङा मोजां जादों। जाय माने ओ मोजाङै बाहायदों। बिसोरना माने मोजाङानो जादों आरो जायफ्रा माने गाज्रियै बाहायदों बेफोरो माने गाज्रियै जादों दा नेटआ फरायसाफोरनि बि न'ल नङा जोंनि दैलि माने जिउ खुंनायावबो बेयो माने बाहायजाथावना जानानै फैबाय आरो औ जों हेफाजाब होयो औ औ जों जायखि जाया जिनिसखौ जु दि जोङो
ओं
थियाब्ला मिनथियाब्ला जोङो। बिनि गेजेरजों जोंङो। लोगो लोगो एक सेकेण्ड बा दुइ सेकेण्डनि गेजेरावनो जोंङो ममि माबा मि
मोन औ मोननो जेनबा मोनथिखौ मोनथिनो हासिगोन आरोना नेटनि गेजेरजोंनो ओं।
आरो जोङो बेनि गेजेरजों जोङो निउस पेपार फरायनो हानाय जाबाय आरो जोङो जाय खिजाया बुहुमनि ओ खना खनला मा जादों मा जायाखै जोङो से केण्ड टु सेकेण्ड जोङो आपडेटफोरखौ जो। ङो मोननो हायो जोंनि ओनसोलाव मा जादों। दों मा जाया खै बेखौ जों मोननो हायो आरो अखा हागोन ना हाया। मायबाफोर खै मिथिंगायारि माबा फोर खैफोद फैगोन नामा? जोङो बिफोरखो जों मिथिनो हा बेयो जादों दा आथिखालाव।
औ मिन माबाजों ओं निटनि गेजेरजों ना नोंथां ओं।
दानि। माने बु मुगाया एसे गोरलै मोनसे जोंनि मोनसे बे बिगियाननि मोन से। ओ गिदिर मोनसे बिहोमा आरो बे।
अ इन्टारनेटआ नेटआ ओं ओं ओं।
दा न मिथिं नेट। फोरा मा हाजो एरिया नामा जायगाफोरा?
जोंथिंजाय एसे हाजो। खाथियानो नोंथां मोजां खोनायाखै नामा नोंथां मोजां। खोनादों ना?
खोनादों दा मोजां खोनादों औ आगोलथ' दानियाथ' माबा टुज जों बाहायनायफोराथ' टुजिसोमोन। टु जिनि फ्राइद‌। थ्रिजि थ्रिजिनिफ्राय फरजि। फैबाय। दा फरजि निफ्राय। माने फाइभजि।
होमबा औ होमबा नोंथां आंबो एसे। आं मिथिनायखौ नेटनि बागैनो बुंनोसै नङा होनबा।
औ औ दे।
ओ जेनेबा आंनि बुजिनायाव। बेथ' जोंनि दा बाहायबाय थानाय इउटुब ओमफ्राय इन्सटाग्राम फेसबुक। ओमफाय गुगोल ओं। मा होनो बिदिनो एसे ससियेल मिडिया बाहायनायाव बेथ' जोंहा नेटजोंसो जायो नङा होन। होमबा नोंथां बेहायथ' जोंहा ने। बाहायनानैबो जेनेबा इउटुबाव ओ इन्स्टायाव फेसबुकाव ओमफ्रायो एसे गुबुन गुबुन गेम्सफोरावबाबो गोबां फैसा आरजिनो। नो हागोन आरो जेनेबा इउटुबफोराव। होनानै गावनि आइदि खुलिनानै जेनेबा जोङो गावनि रोंगौथिखौ देखायनानै। ओ मोसानाय मेथाइ खननाय। बेरायनाय बेनिफ्राय। बबेबा मोनसे स्टेचुफोर। खौ बानायनाय। बेनिफ्राय जिखुनु नों मोनसे। से बिबारफोर गायनाय। ओ। मोसानाय बेफोरखौनो माने नेटाव होनाय जायो आरो जोंहा। मबाइल फोराव नुसिगोन आरो नेट। नेटआव होबाय नालाय ओमफ्राय। जोङो बे। बेफोरनिफ्राय माखासे नायनानैबो सोलोंनो हासिगोन आरो। बेनिफ्राय रांबो खामायनो हासिगोन नङा होनबा नों। थां जोंहाथ' इफोरखौ नेटनि थ्रुयैनो जों। होनो नङा होनबा।
औ।
दाथ' दाथ' आरो गोबां बाहायगिरि। ओ गोबां सुबुंफोरा नेटखौ बाहायो।
बाहायो औ औ न'खर न'खर।
ओं बयबो न'खरानो बाहायो। ओमफाय जोंहा बे मोस सानायफोरखौ जोंनि बे चेनेल खुलिनायनि गेजेरजों जोंहाथ' गोबां आरजिनो हायो। रां आरजिनो हायो ओमफाय जेनेबा इनिखौ ओ नायनायाव नायनानै मोजां मोननाय जानांगोन आरो सुबुंफोरा।
औ औ औ।
खाललिनि सुबुंफोराथ' एसे कमेडिखौ मोजां मोनो नङा होनबा। बा ओं। दाय बियो माने। नायनानै मोजां मोनजानाय। जानांगोन आ रो होमबाना नोङो नायनानै बांसिन ओ मानसिफोरा बुरजा बांसिन नायबाय नालाय ओमफ्राय नोंहा फैसायाबो बुरजा हाबगोन आरो बेहाय।
औ औ औ औ। बिदि आरो उम
नोंथां जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा? उनाव फिन सावरायफिनसै लोगो मोनबा माब्लाबा औ औ
दे।